अ हेलौ नोंथाङा खोनादोना?
औ खोनादों नोंथाङा मा खालामगासिनो?
औ आङो दाथ' ओरैनो माने जाखांनानै लोंखांनानै दसे ओरैनो जिरना दंथ'यो नोंथाङालाय?
आंबो बेबादिनो दंथ'यो ओ दिनि जोङो ओ ट्रेभेलिंनि बागै माने दावबायनायनि बागै सा सावरायनो नागिरदोंमोन ना औ औ ओ नोंथाङा दावबायनो मोजां मोनगोना मोना?
औ दावबायनायालाय मोजां मोनो मोननाया।
औ नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरखो?
आङो दावबायनायाथ' दावबायबाय गोबां जायगायावनो जेरै अरनाचलाव आरो ओरै शिलं गुवाहाटि ओ अरुनाचलावनो थांबाय आङो मा होनगोन ओरै पासिघाट नामसाइ मेथुका आरो ओरै नारि यावबो थांखांबाय
औ
थांनानै ओ गोबाङानो मोजां मोनदों बुंनो थाङोब्ला बिस बिसोरनि जानाय लोंनायखौ नायनानै आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय थानाय माबोरै थायो बेफोरखौ नुनानै आरो बिसोरनि जायगाफोराथ गोबाङानो साब सिखोनै लाखियो बिनि थाखाय आं बि सोरनि जायगायाव दावबायहैनानै बा बिसोरनि जायगाखौ नायहैनानै आङो गोबाङानो मोजां मोन मोनदों आरोना जे बिसि बिसोरो बोरै थायो बेखौ नुनानै आं मोजां मोनदों जे मोजाङै साबसिन खोनै दोनो नालाय
औ औ
बुं आरो ओैरैजाय फारसे थिंहाय जाहैबाय चिलंथिंजाय आरो बिसिनाबो जाहैबाय गोबाङानो साब सिखोनै दोनो जायगाखौ बुंनो थाङोबा ओ मा होनगोन थानाय जानाय गाननाय जोमनाय बिसोरनाबो मोजां आ नो होनजायो रायलायनायफोर खौबो जेनेबा जोङो दावबायहैबाथाय सोलोंनो हायो बिसोरनि रायलायनायखौ आरो जानाय लोंनायखौबो जोङो बिसोरनिफ्राय जेनेबा सोलोंबोनो हायो माबोरै जायो माबोरै लोङो बिसोरो बिसोरखौबो नुनानै जों सोलोंनो हायो
औ
त नोंथाङाबो औ औ औ दे बुंलाय
नोंथाङाबो ओ
अ नोंथाङा
ओ नोंथाङा औ नोंथाङा ओ मेघालयाव चीलंआव मा मा जायगाखौ नुनानै बांसिन साबसिन नुनाय
ओ आङो जाहैबाय एलेभेन फल्थआव थांदों आरोना थांनाया खनसेसो ओ बांद्रायबो थाङाखै आङो आरो सेरापुन्जि बेखो बो मोजांङानो नुदों नायनानै
औ
गोबाङानो माने साब सिखुनै दोनोना आरो दै फोराबो मोजांङानो दैमाफोराबो
औ औ
साफायैनो लाखियो बेनि थाखाय मोजां नुहैदों आरो ना आरो नों जाहैबाय एलिफेन्ट फल्डाव थाङोबाबो जेनेबा बिसोरनि गाननायखौ गाननानै नोङो फटबो साफायनो हायो आरो पार्कआबो मोजांङानो नायनोबो समायना जेनेबा जायगायाबो मोजांङानो बिनि थाखाय आं बेखौ मोजां मोनदों आरो दोनना नायनानै अ' नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हा गोन नामा जेनेबा मा मा जायगायाव दावबायखांखो एबा मा मा जायगायाव मा मा नुनानै नोंथांङा मोजां मोनखो बेफोरखो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ आंथ' दा ओ आस गुवाहाटियावनो मोजाङै बेरायबाय बेनि इनिफ्राय आरो मे-मेघालयआव एसे बेरायबाय आङो अरुणा सल थांनाय जायाखै आरो आरो मेघालयआव आं ओ इदिनो इलिभेन फल्स वार्स लेक आरो सेरापुन्जि आरो ओ मावसुमनाय गेब होनाय मोनसे बेयावबो थांदों आरो सेभेन सिस्टार वाटार फल्सआवबो थांदों। ओमफाय ओ माबायाव ओ लिभिं ब्रिजआव थांनाय जायाखै आरो बेयाव सानदों माब्लाबा थांगोन आरो बै दावखि होननाय जायगायावबो थांनो सानदों ओ खोनादोंना नों
अ' औ खोनादों खोनादों खोनादों
ओ नोंथांङा मिथिगौ नामा बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन अखा अखा हाग्रा जाय औ गा ओ मेघालयआव दं होननानै
औ औ खोनादों
औ आरो आंबो ओ गुवाहाटियाव बिदिनो नायबाय गोबां जायगा नायबाय दा
थ' होमब्ला नोंथांनाव आं मोनसे मा होनगो सोंथि सोंनो सानदों दे नोंथाङाथ' दायो गुवाहाटि औ औ नोंथां औ औ औ द' होमब्ला उम उम थ' होमब्ला ओ नोंथां ओ गुवा गुवाहाटियाव नोंथाङा फैखांबाय होन्दोंना त गुवाहाटियाव नोंथाङा मा मोनसे जायगाखौ नायनानै एबा मा मोनसे सिनारिखौ नायनानै नोंथाङा बेनि माने जायगाखौ साबसिन नुदों एबा हामसिन होननानै सानो गुवाहाटिनिखौ
दाथ' गुवाहाटियाव बुंनो थाङोब्ला ओरैनोथ' सिटि गेजेरावथ' ओ गाज्रियानो बांद्राय मोजां नङा दा बुंनो थाङोब्ला मोजां होनोब्ला दा ओ ब्रह्मपुत्र रिभार फ्रन्ट दा गोदान पार्क दिहुनाया बेयाव थांनानै जोबोर मो मोजां मोनो बेयाव ओ सिनारिफोरा जोबोर मोज मोजां आरो साजाय-साजायनायफोराबो बेयाव गथ' गथायनि थाखाय गेलेग्राफोर सेेल्फि फइन्ट, बिफां लाइफां बिबार बिबार आरो बेयाव दङ ओ दैमानि भिउ नुनाय माने ब्रह्मपुत्र दैमानि फोथारावनो दं नालाय दैमाजों लोगोसे जोबोर समना नुनाय जायो आरो आरो लोगोसे बिफां लाइफां थाबाय बिबार बारि
उम उम।
जिरायनो थाखाय गोबां जायगाफोर होना दोननाय जादों ओ बेयाव आरो मोनसे ग्लासनि थाबायग्रा दं आरो बेयावबो थाबायनो हायो जिरायनाबो थानो जोबोर मोजां आरो बेखौनो आं साबसिन सानो।
उम।
आरो दा नै बरागावआव गोदान मा होनो सहिद भबन मोनसे बानायनाय बानायदों बेयावबो एसे मोजाङानो
उम।
आरो
ओ थ होमब्ला नोंथां आं नोंनाव आरो रो मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों
औ।
खोनाद
औ खोनादों।
ओ थ' औ दाथ जोङो दावबायनायनि सायाव रायलायदो ना थ' नोंथाङा दावबायनायनि माने दावबायनायनि बारै आरो ना माने उनावहाय जे माने दावबायनायजों माबायदि जोङो माबा सोलोंनो हायो? दावबायनायजों मा मा खालामनो हायो जोङो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोङो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां मिथिफेरि मि-ओ बाथ्राफोरखौबो मिथिनाय जायो। मारो नुफेरि
ओम।
रि मुवा बेसाद आरो नुफेरि ओ मोनसे जायगानि फ्राय मोनसे बेलेग गुबुन मोनसे जायगायाव मानसिनि थानाय ओ जानाय लोंनाय गासैबो माने गुबुन गुबुन जायो आरो जे जेरै जों दा आसामाव थायोब्ला जोंनि जानाय लोंनाया एसे गुबुन मेघालयनिया एसे गुबुन जायो आरो ओ अरुणाचलनिया एसे गुबुन जायो नङा होमबा? जों दा दावबायोब्ला बिसोर नि माने ओ गुबुननि थानाय लाइफ स्टाइल खौ जोङो मिथियो आरो एसेबाबो बुजिनानै हमदांना मोनो बिसोरो बोरै थायो बोरै जायो माखौ जा ओ जायो बेफोरबायदि आरो मिथियैखौ जों मिथियो आरो आरो रोंबोयो।
औ
आरो बेयावनो जोङो गोबां ओ थिरिन जेरै दा ओजोंहाय ओ मा मा जिब जुनार मोननाय जायो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव मा ओ हाग्रा दं नेसनेल पार्क दं आरो मा मा मा जायगाया मानि थाखाय फेमास बेफोर फोरखौ जोङो
उम
ङो दावबायोब्ला ओ साबसिन हामसिन मि थियो आरो जों फरायनायनिसाय फ्राय
औ आ ज अमबा जोङो दावबायनायजों लोगोसे मा होनो औ औ औ नंगौ। जोङो माने दा दावबायनाया मोनसे मा होनगोन
माबायदि बेफोर फोरमायनो सानो
ओ दावबायनाया जाहैबाय जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरोना मानोना जोङो मालाबा सम लानानै सम बिराद माने स्ट्रेस होननाय एबा जोङो गोबांनो माने सानहाबनानै थायो जे मालाबा एकदम मा होनगोन दुखुआव थायो थ बिनि थाखाय जोङो दुखुखौ एंगारनो औ औ दुखुखौ एंगारनो थाखाय बा जोङो माइन्डखौ माने मा होनगोन दिमागखौ एसे मोजां फ्रेस खालामनो थाखाय आङो बेरायनाया बिराद गोनां आरो ना मानोना जोङो गुबुन जायगायाव बेरायनो थाङाबाथाय गोबां माने नुफेरै नुफेरि थासारि नुनो मोनोना थ बिदिजों माने बेफोरखौ नुनानै जोंना जोंना दिमागाबो एसे माने मोजां जायो आरो ना दे जोङो मिनि खुसि। थानो माने एसे मोजां माबायाव फैयो आरो। त आरो। जोङो सोलोंथाइजों लोगोसेबो जेरै सोलोंथाइनि लोगोसे जोङो गुबुन जायगायावबो थांनांगौ गोनां जायो। त गुबुन जायगा। बेयाव सोलोंहैनो थाखाय बा माबा मोनसे जों गिदिर गिदिरसिन माबा मोनसे खामानि मावहैनो थाखाय जोङो गुबुन जायगायाव थाङो आरो ना। सोलोंथाइ लानो थाखाय। आरो बुंनो थाङोबा जोंना मा होनो। बे दावबायनाया गोबां गोबां मानसिफोरानो माने मोजां मोनो आरोना दावबायनायखौ। गोबां मानसियानो सानो जे दावबायनाया मोजां नङा। नङा होननानै होमबाबो। माने बुंनो थाङोबा। दावबायनाया साबसिन आरो ना। मानो होनोब्ला जोंना। मोजां खामानिबो जायो एबा जों मिथिनाङै खोथाफोरखौबो जों दावबायनानै मिथि। हैयो एबा बुजिहैयो बेनि थाखायनो दावबायनाया मोजां आरो।
औ दावबायनायजों जोङो गोबां मा होनो नलेजबो बुथुमनो हायो। मिथिफेरि बाथ्रा मिथिनाय नङा होमबा। औ दिनैनि टपिकखौ बेयावनो दोन। दोनसै दे।
औ दे होमबा जोंना समावबो जाथलायबाय नालाय। दे होमबा गोजोन्थों दा।